हेल'
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथाङा सम दङना
औ दङ दे
औ दे अब्ला नोंथां नोंथाङा सम दङब्ला जों दा आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ दे
आयदाखौनो आयदायानो जाहैबाय बैसागु बैसागुनि सायाव जोङो सावरायगोन नोंथाङाबोथ' बैसागोनि बागै बा बैसागोनि सोमोन्दै मिथिखागौ नङा होनबा नोंथां औ थेवब्लाबो नोंथाङाबो जा मिथिगौ बेखौ नोंथाङाबो बुंबानो जाबाय आरो आंबो जा मिथिगौ आंनि फारसेनिफ्राय बेखौ बुंनोसै अब्ला नोंथां जागायनोसै ना मा होनो
जागायदो औ
औ बैसागुखौथ' जों मोन्थिखायो नालाय बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां औ बे बैसागुआव जोङो माने रंजानाय जायो गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरा बुरै सेंग्रा सिख्ला औ गथ' गथाय गासैबो रंजानाय जायो बे बैसागु
रंजानाय जायो।
औ औ बैसागुखौथ' जोङो मोननै हिसाबाव मानिनाय जायोना नोंथां?
औ जोङो
औ मोसौ बैसागोआनो मानसि बैसा गो होननानै जोङो माने मोननै बैसागो फालिनाय जायो औ। औ मोसौ बैसागु खौ होननो थाङोब्ला जोङो माने सैथो दाननि जोबथा सान खालि मोसौ बैसागोखौ औ फालिनाय बेनि सानसे सिगां बा आगोलनो मोसौ थुखैनायाव नांनाय जेसेबांखिनि मुवा नांगौ जेरै दिगिलि लावथि
दिगिल लावथि लाव
थि लाव
हालदै
औ हालदै मोखना औ फान्थाव बेफोर गासैखौबो माने बेफोरखौ गासैखौबो माने सानसे आगोलावनो नागिरनानै लाखानाय जायो आरो मोसौ थुखैनो थाखाय आरो बिदिनो सानसे आगोलावनो बे बेफोर गासैखौबो जगार खालामखांनानै बिनि अखानायैहाय फुङावनो माने मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेफोरखौ हाग्रोयो ना गिबियाव नोंथां? औ औ जगार लानानै बेखौ हाग्रोनाय जायो बिनि बेहाय जेब्ला बेखौ हाखाङो हानानै अब्लाथाय बेखौ माला सु सुनाय जायोना नोंथां? औवानि औवायाव औ माला सुनाय जायो बे मा मालाखौ सुनानै बिदिनो बाथौआव मोसौ गलियाव
मुसौ गलि न'
बायदियाव आलायना दोननो औ बिदिनो औ औ नोंथां बिदिनो जेब्ला मो बे आलाय खाङो अब्लाथाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय माने मोसौखौ थुखैनो थाखाय लांनो लाङो आरो लांनायनि आ गोलावनो माने मोसौखौ खाफालाव फोथा होनाय
फोथा उम।
नि हांगारजों थाव गुबैजों लगायनानै खाफालनि औ औ खाफा उम मोसौनि खाफालाव माने फोथा थुनाय जायो आरो फोथा थुखांनानै माने मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ दैमा फार से बा फुख्रि फारसे लांनाय जायो आरो लावखार फोरा गोदोनि समावथ' लाव खारानो गुमोमोन नालाय मोसौखौ बिदिनो जेब्ला मोसौ खौ लाङो लांनानै जेब्ला दैमा सौहैयो अब्लाथाय बिदिनो दैमायाव मोसौखौ दिगिलि लावथिजों मान बुज्राव बुज्राव लाङो औ बुज्राव बुज्रा ज्राव लांनानै जेब्ला दैमा सौहैगोन अब्लाथाय दैमायाव बिदिनो फुजा होग्रोयो गिबियाव
औ
होग्रोनानै बिदिनो लाव फान्थाव बायदिफोरखौ माने मोसौनि मोदोमाव बाय सारना होनानै बिदिनो लावखारफोरा मोसौ थुखैनानै औ औ मोसौ थुखैनानै माने मोनसे लावखार मेथाइ रोजाबो आरोना बा खनो बिसोरो जेरै बे मेथाइखौथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो नङा होमबा?
औ मिनथिगौ।
औ थेवब्लाबो माने एसे बुंना होनोसै नोंथां मेथाइ लावखारफोरा मोसौ थुगैनायाव मोसौखौ माने मोसौखौ बुज्राव बुज्राव थुखैनायाव लाव जा फान थाव जा बोसोर बोसोर
बोसोरे बोसोरे देरलांबाय था उम।
बिमानि खिथेर बिफानि गेदेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बेफोर बायदि माने बिमाया बिमा बि बिफा बायदि जानो थाखाय माने बेखौ बिदि बुज्राव बुज्राव थु थुखैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ आरो सल'खौ आरो मेथाइखौ खननाय जायो आरो।
औ औ मेथाइ खननानै बिदिनो थुखैयो। जेब्ला थुगैखाङो अब्लाथाय मोसौखौ माने उदां फोथाराव हगारना होनाय जायो आरो।
औ जायो औ।
बिदिनो मोसौआथ' सा थुखैखांनायनि उनाव सानसे बिद बिदिनो फोथाराव गांसो जाबाय जानानै जेब्लानाखि मोनाबिलि बा बेलासि सम जायो अब्लाथाय मोसौआ माने गलियाव लाबोनानै मोसौखौ गोदान फागाजों खायो आरो गलियावहाय आलारि बाथि बाथि सावनानै बिदिनो फुजा खालामनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
बिदिनो मोसौ बैसागुखौबो गाजा गोमजायै हिगार हरो। ओफ्राय आरो बिनि अखानायैनिफ्राय से खालार बैसाग दाननि से खालार जायो। बे से खालार खालि माने जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा गिबियावनो माने से खालार खालि बाथौ खुलुमो। बेनि उनावहाय माने उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लायो औ आरो बिदिनो गेदेराबो उन्दै अन्नाय होयो औ बोर होयो। थिग बेफोर बायदिनो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया माने गेदेरा गेदेर। उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लाबाय ओमफ्राय गेदेरा उन्दैखौ बिदिनो मान होबाय बोर होबाय बेफोर बायदि खालामलायनानै माने से खालार खालि बिदिनो दिना बारलाङो आरो। आरो बिनि से खालार बारनायनि उनाव जेब्लानाखि बैसाग दाननि नैथि खालार जायो। अब्ला माने बे सानखालिनिफ्राय माने जोंनि गुबै रंजानाया
रंजानाय ओंऋ
औ। बे सानखालि माने गासैबो गामिनि बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो माने रंजानो थाखाय मोसानो थाखाय थाखाय माने ओंखारलाङो आरो औ। बिदिनो मोसानायाव हिन्जावफोरा गाननो थाखाय माने गुबैयै दख'ना दख'ना गोमोबा दख'ना बिदन जायखौ बुङो औ बेनि अनगायै ब्लाउस गोजा बांसिन गानो। आरो बेनि अनगायैबो आर'नाइ फालि जिहेथु जोंनि आर'नाइ फालि। खौ बर'नि नेरसोन बेवहाय माने फास्रायाव बिदिनो हाजो आगर।
दिंखिया आगर बायदि आगरफोर माने एरनाय
ओ नंगौ।
बिदिनो हौवासाफोरनि थाखाय। गोथां गामसा थायो औ आरो आर'नाइ कद बायदिसिना थायो। बिदिनो बेखौ जेब्लानोखि बेखौ। गाननानै बैसागो मोसानो ओंखारलाङो औ बिदिनो गामियावल मोसानाय जाया गामियाव जोबथा सान खालि मोसायो गुबुन गुबुन गामियावबो मागिनो थाङो बिदिनो औ मोसानो‌। मानो ओंखारनानै बिदिनो मोसायै मोसायै बिदिनो मागिनानै मोननाय जेब्ला स्नि सानसिम मोसायो जोब‌ थि सानाव गामियाव मोसानाय जायो औ। बिदिनो स्नि सानसिमहालागै मोसायै मोसा मोसानानै। गुबुन गुबुन गामियाव मोसाहैनायाव मोननाय जेरै माइरं।
माइरं फैसा ओं।
बेफोरबायदिफोरखौ माने ज खालामनाय जायो। बिदिनो ज खालामनानै जेब्ला गासैनिबो सम मिलायो अब्ला। नाथाय माने मोसाखांनायनि उनावहाय गासैबो माने सम मिलायनाय। बेबायदियै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां रंजाखांनायनि उनाव। बेखौबो माने जयैनो गामिनि जयै जानाय। जायो बे लावखार ओंखाम जानाय जायो बिदिनो बेवहायबो। ओ बेदर मजिया थाखायो जेरै जोंनि बरफोरा औ। दाउ अमा फिसि गायो नालाय बांसिनानो दाउ अमा औ आरो बेनि अनगायैबो नाफोर
ना ओं मोनजायैफोरा ना एबा दाउ लकेल बिदि जानो
बे सानखालिनो बे सानखालिबो माने बिदिनो जोबोर गाजा गोमजायै रंजायो आरो बैसागो मोसानायाव जोंहा बिदि मोसानायजोंल जाया बेवहाय माने गोबां मेथाइ थायो जेरै सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय बिहामजो बिहाम थामजो बिहायाव बिदिनो
बेहाय एदावलायनाय
जायो औ बिबाजै बिबोनां जंखायलायनाय बिदिनो गोदान मेथाइ गोजाम मेथाइ थायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागुआव मा मोसानायल नङा बेवहाय माने दामग्रा दामनाय आगजु थायो अ बेवहाय दामनो थाखाय जोंना औ औ गुबैयै जोंनि बरफोरा दाम माने मोनबा हिसाबै बाहायनाय जायो जेरै खाम सिफुं ज फथा जाबस्रिं गंगोना आरो बेजों लोगोसे थाफायो गोबां सिर जेरै थरखा सिनाफोरा थाब
ओं खरखा ओं।
गासैखौबो माने जयै। माने दामनाय देनायखौ लाफानानै माने रोजाबनायजों दामनाय देनायजों मोसानायजों माने जयै रंजानाय जायो आरो नोंथां औ। आरो बिदिनो जेब्ला मोसौ थुखैगोन ना बे सानखालि माने जोंनि। जोंनि सुबुंफोरा माने फोथायो जे बे दिनखालि मा होनो ओ गोखा गोखै मैगं जायोना नोंथां नोंथां नोंथाङाबोथ जाफेरबाय
जाफेरबाय ओं
औ औ बिदिनो गोखा गोखै जेसेबांखिनि हायो माने बुथुमनानै सेजौसे औ बा जेसेबां हायो बेनि बां साबसिन माने गोखा गोखै जा हायो थालिर फस्ला बिदिनो दाउ बेदरजों ग बा अमा बेदरजों बिदि संनानै औ जानाय जायो आरो आरो खायसेया ओरैनो गोजा जानाय जायो बेहाय मान फुंखा खा बायदिफोरखौबो होफानानै गासै रोखोमनि हाग्रानि माने मैगं थाइगं फोरखौनो खांफनजोबनानै संनानै जानाय जायो आरो नोंथां औ औ बेवहाय माने बिदि संना जायोब्लालायनो माने जोंनि देहायाव माने बेराम आजार जाया। फोरबायदि औ खार ज बेफोरबायदि होनना माने फोथायनाय थायो आरो मोनसे बेनि थाखाय माने बेखौ औ फो थियनानै माने बेखौ संनानै जानाय जायो आरो औ
उम।
मानो होनब्ला जोंनि बर'फोराथ' बैसाग दाननिफ्रायसो गोदान बोसोर हिसाबै हमनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां औ जोंनि औ बैसाग दाननिफ्राय ओमफ्रायसो जोङो बर'फोरा गोदान बोसोरखौ फालिनाय जायो ओरैनोबाथ' इंराजि नि बायदियै लायोब्लाथ' जानुवारि दानखौ जानुवारि औ हमनाय जायो नाथाय जोंनि बर'नि बा जोंनि मथेबा बैसाग दाननिफ्राय माने जोंनि बर'फोरनिया गोद दान बोसोर आगान होयो आरो नों?
औ।
बैसाग बोथोरावसो माने गाससिबो मिथिंगाया माने सोलायजोबो आरो गोदान महर मोनफिनजोबो ना नोंथां औ गासैबो माने जिब जुनार गासैबो बिफां लाइफां गासैबो माने महरा सोलायजोबो आरो नोंथां
बिबो आरो।
औ नोंथाङाबोथ' बैसागो रंजाफेरबायना
औ रंजाबाय दे
गामनि अनगायैबो गुब गामि फोरालव बो मोसागो मोसानो रंजाफेरनो थांफेरबायना नोंथां औ। बिदिनो नोंथां गामिनिफोरजों ज' ज'यै थांनानै जोबोर मोजां नाङोना।
मोजां नाङो आरो रंजानो एबा मिनि खुसि थानो मोजां मोनो आरो
मोजां मोनो गामिनि सुबुंफोरजों ज'यैनो। रंजानाय मोनसे बे मान माने जोंनि मोनसे ओ गोनांथार।
खोना ओम।
आयदा होनना सानना लानाय जायो लानांगोन जोङो मानो होनब्ला बेयाव माने गोबां रंजानो खाबु मोनो जों बेवहाय
मानो
गामिनि गासैखौबो माने जयै लोगो मोनो र बिलायनो मोनो रंजानो मोनो औ औ। द आब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय औ दे अब्ला उनाव लोगो मोन फिन्सिगोन नोंथां।
औ दे